हेल' नोंथां खोनादोंना? औ नोंथां खोनादों अ अब्ला नोंथां जों मानि सायाव सावरायनो ओरैनो आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो ना।
ओ हागोन नोंथां।
औ। गिबियाव नोंथाङा सिगाङाव माबाफोर। अ गिबियाव नोंथाङा सिगाङाव ओरैनो माबाफोर आबाद मावदोंमोन नामा नोंथां?
अ नोंथां ओरैनो आंबो सिगां मावलाबायोमोन फाथो आबादखौ मावदोंमोन नोंथां दा आं बेखौ नोंथांनो फोरमायसै ना नोंथां।
औ जायो दे फोरमायदो।
औ दा जोंहा फाथो आबाद होनोब्ला मोनसे जोबोद माने मोनसे जेन'बा जोंहा बेयाव मुलाम्फा गोनां आबाद जायखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो। सनानि आबाद बुंनो हायो। बे आबादखौ जोङो गोरलैनिफ्रायनो जोबजासिम जोङो बेयाव रां आरजिनायनि माखासे खाबुखौ मोननो हायो आरो। दा जोंहा फाथो आबादखौ जोङो माबारै मावोमब्ला जोंनो फाथो आबाद मावनो थाखाय। बारा रां खरसानि गोनांथि गैया दा बेयाव जोङो मा खालामनांगौ गिबियाव जोङो। जोंनि दुब्लिखौ बा जोङो जे जायगायाव जोङो बे आबादखौ मावगोन जों बेखौ मोजाङै हालेवना लानांगौ। खौ हालनाय जोङो नांगालफोरजों हालौनाय जायाब्ला मानो होननानै बुङोब्ला। बांसिनानो जोङो नांगालजों हालेवब्ला बे हाग्राफोरखौ जों बारा फोथेबांनो हाया आरो। बेनि थाखायनो जों मा खालामनांगौ बे ट्रेक्टर आजिखालि ट्रेक्टराव रटार होननाय मोनसे। नांगाल दङ बे नांगोलजों जोङो हालौवोबा ट्रेक्टरजों हालौवोबा बे ह हायाव थानाय इसिबां हाग्रा दं बेयो गासिबो गेब्लेजोबो थैजोबो आरो दा बे बिदिनो जोङो रटार खनसे हालेवनानै बिनि उनाव जोङो बे ट्रेक्टरजोंोंनो हासिनिखौ सोनांगौ आरो। हासिनि माने हाग्राफोरखौ बोनांगौ बिनि उनाव मा खालामनांगौ आरो खेननसेबाव जों हालेवबावनांगौ जोंहा। बेखौ गायनो थाखाय बारा बा फोनो थाखाय फाथोखौ फोनो थाखाय बारा माबा नाङा जेन'बा हाखौ बारा मोनहोलायनाङा खालिबो मा जोङो हाग्राफोरखौ बांसिन फोथायनो हाबानो जायो आरो। बिनि उनाव जोङो मा खालामनांगौ बेयाव जोङो हासारफोर होदो गोबोरखि हासार। माखासे रासायनारि हासार आथिखाललिथ' गोबोरखि हासारजोंल' बहा आबाद मावबावनो सुबुंफ्रा रासायनारि हासारखौबो बाहायो आरो। दा बिदिनो रासायनारि हासारबो होदो। बिनि उनाव जोङो बेखौ आराम सानदुंजों मुजिहोनो दोनदो आरो ना सानसे। बेनि उनाव अखानायै जोङो बेखौ मा खालामनांगौ बेयाव बे जोङो बेगरखौसो फोयो नालाय बेयाव जों बेगरफोरखौ बेसरफोर फोनाय बायदि फोनानै होनांगौ आरो ना। थ्राय थ्राय थ्राय सारलाना होनांगौ दा बेनि उनाव। जोङो बेगरखौ फोखाङोबा दा जोङो बै दुब्लिखौ जोङो मोसौ मोसानिफ्राय रैखा खालामनो जोंहा मा खालामनांगौ बेयाव बेराबा जोङो मुसारि खोंथेना होनांगौ आरो जोंहा मा होनो जेन'बा जेब्ला बे रज'गोन ना बे फाथोआ जेब्ला रज'ग रज'गोन अब्ला बेयाव मा गांसोबो गोरलै गोरलै रज'फायो आरो जाय गांसोआ बै मोसौ मैसोनि थाखाय जोबोद। मोसौ बोरमाफोरनि थाखाय जबोर मोनसे गोथाव मोनसे से जामुं जानानै फैयो जायखौ बिसोरो जानो थाखाय बेयाव हाबनो नागिरो आरो। दा बिसोरो फाथोखौ जाया थिग फाथोआ गोखा नालाय बेनिखायनो बिसोर जाया थेवब्लाबो बिसोर मा खालामो बेयाव हाबनानै बे गांसोखौ उरलु उरलु जानानै बेयावनो जों नोंनि फाथो बे गोरलै गोरलैखौ गफ्लेगोन बा सावग्लेनायाव थांफागोन। बिदि जायो आरो दा बिनि उनाव जोंहा हाग्राफ्रा बारा रज'योबा जों एसे फुनानै होनांगौ। आरो जोंहा बे फाथो गोरलै गोरलैया बारा खोब खोब रज'योबा जों बेखौ फुख्ल' फुख्ल' जोङो बाजाराव जों बेखौ फाननो हायो आरो जों बेखौ फानो मानो होनना बुङो। आथिखालाव सुबुंफ्रा गोखा मैगं जानो मोजां मोनो मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनहा बांसिन गोदै बा सुगार बे बेमार आजिखालि जों नुनो मोन बेफोरखौ खारो गोखा जायोबा खारो होननानै जों मिथियो। बेनिखायनो आथिखााल बे मा बे फाथो आबादनिफ्राय जोङो बे गोरलै गोरलैखौ फाननो हायो आरो बेयाव जों दा बिनि उनाव जोङो मा जेब्ला देरगोन ना फाथोआ जों बेखौ दान
दानफायनानैथ' जोङो मा खालामो
मुथा मुथा खानानै जों बेखौ दैयाव सोमो आरोना बेनिबो खारन दं दा दैयाव सोमनाय दैयाव सोमनानै जों मा खालामो बेखौ जेब्ला जोङो बबेबा दंग' बबा बबेबा मोनसे फुख्रियाव जों बेखौ सोमगोन ना अब्ला बियो गुरै जायो आरो गुरै जानानै मा जोङो बिनि बिगुरखौ खुनो हायो। दा बिनि बिगुरखौ जों मायाव बाहायो होमबा दुरुं बानायनायाव बाहायो दा जोङो प्लास्टिकनि दुरुंखौ बाहायालासिनो फाथोनि दिरुंखौ बाहायनाय जोबद मोजां मानोना प्लास्टिकआ जोंनि आबहावानि थाखाय मोजां नङा। जायनि थाखाय जोङो फाथोनि दुरुंखौ बाहायनानैानो साबसिन होननानै आं सानो दा जोङो दुरुंखौ खुयै खुयै खुनानै जों बेखौ फोराननानै जोङो हाथायाव फाननो हायो आरोोना बिनि बेसेना मोजाङानो जों बिदिखौ महन हिसाब बा कुइन्टेल हिसाब बा जों केजि हिसाबाव फानो आरो दा बिनि उनाव जोङो फाथोखौ बे बिगुर खुखांनानै फानहांखांनायनि उनावबो बै फाथो बिफाङा जोंनो मोनसे खामानियाव मदद होबावो आरो बे मा जों बेखौ अर जरायनायाव जों बे बे खौ बाहायनो हायो। दैज्लां बोथोरावथ' जोंना मा अखा बांखाजों बा सारसननाय बारहुंखा बेफोरजों मा जायो। जोंनि बनफोरा गिसि जायो दा बै बन गिसिखौ जोङो मोजाङै दुंग्लोब होनोबा मोजाङै अरनां होनोनो थाखाय जोङो बेयाव सिङाव फाथै सेरनाखौ सावनानै होदेरनो हायो आरो। दा बे सावनानै होयोबा जोंनि बना मोजाङै जोङो दा बेखौ जोङो बे फाथो सेरनाखौबो जोंङो मा खालामो मुथा मुथा फाननानै जोङो बाजाराव मुथा मुथा बानायनानै जों बेखौ मा बाजाराव फाननो हायो आथिखालाव बिनि मुथासेयावनो जेनेबा हमथुंगाास मुथायावनो जोङो नैजि थामजि बिदिखौ जों मोनो गोदोनि दिनाव जोङो बुरजा बुरजा मुथाखौ जोङो नैजि गाहामाव मोनोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव गासिबो मुवानि बेसेना दामा बारायजोबबाय जायनि थाखाय जोङो मोनफ्रोम मुवाखौ दाम खमाव मोननो थांला। दा बिदिनो आं नोंथांनो जेन'बा आं फाथो आबाद मावनाय बिनि बागै नोंथांनि एसेबाबो फोरमायबाय जायखिज नोंथाङाबो आंनो मोनसे नोंथां। मावबनायबा नोंथां मिथिनाय आबादनि बागै फोरायदो नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां अब्ला आङो ओरैनोथ' आङो सिगाङाव माइ आबाद मावैनि सिगां आङो बानलु आबाद मावदोंमोन। बे बानलु आबाद मावनायनि बागैनो आं नोंथांनो फंनैसो फोरमायलांनोसो सानबाय आरो जोङो बानलु आबाद खौ जोंमा बोथोराव मावो होनोब्ला जोङो बानलु जि आबाद बेखौ जोंहा बोथोर लायै बोथोर मावनो हायो आरो जेरै जों दैज्लां बोथोरनि बानलुआ बेलेग मेसें बोथोरनि बानलुआ बेलेग जायो आरो आङो बानलु सिब्रु आबादखौ मावदोंमोन। आङो बानलु सिब्र आबादखौ मा बोथोराव मावो होनोब्ला आङो बानलु सिब्र' आबादखौ अक्टर अक्ट'बरनिफ्राय लानानै आङो दि जानुवारि फेब्रुवारि बिदि बोथोराव आङो फिथाइ मोनहैनाय जाहैयो आरो दा बेखौ जोङो बोरै मावनांगौ होनोब्ला जोंहा गिबियाव बानलुखौ आबाद मावनो थाखाय। जोङो जोलै बानायग्रोनो नांगौ जायो आरो जोलैखौ जों बोरै बानायो जे बानलुनि बेगरखौ एरख'नानै बै बेगरखौ जोङो मा होनदों। जावैनानै दोननांगौ राहायाव जावैनानै दोननायनि उनाव जेब्ला बियो गाजा बेरो अब्ला नों बिथाङा बेयाव एसे एसे दै सारै सारै होनांगौ आरो जाहाथे बिफाङा देरबोनो बोलो मोनो। बिदिनो जोङो मा होनदों जेब्ला गाजा बेरनानै एसे। आ देरो बिदिनो दै सार सारै मा होनदों नैजिबा नैजिबा थामजि सानसेनि। गेजेराव बे गायजानाय महराव जायो आरो जों बानलु सिब्रखौ गायनो थाखाय गिबियाव हाखौ एवग्रोनानै लानांगौ ट्रेक्टरफोरजों। बेनिफ्राय बे हायाव जोङो मोजाङै। हासारफोर सानना लानांगौ आरो जाहाथे बै आबादा मोजां हासार मोननो हायो। बिदिनो हासार होनोब्ला जोंहा इउरिया पटास ओमफ्राय एम अपिि बायदि बायदि हासारफोरखौ जोङो खेबसेनो लगायनानै हायाव सारनांगौ आरो। बिदि सारखांनायनि उनाव बि हायाव नोंथाङा। बानलुखौ गायनो थाखाय आलि बायदि बानायनांगोन आरो गोजौ गोजौ बे आलियाव नोंथाङा बानलुखौ। गायनो नांगोन मानोना बांद्राय दहलायाव जायो गायोब्ला दै लोमनानै थैनो थैनो नागिरो। बेनिखायनो बिदि आलि बानायनानै गायनो नांगोन बिदि आलि बानायनानै नोंथाङा। बै आलियाव बानलुखौ गायनो थाखाय गोथौ गोथौ हाखर खुरदों आरो। जेनेबा गायनो थाखाय हाखर जावदों बेनिफ्राय बै फुलिखौ फुना लाबोनानै नोंथाङा बेै आलियाव। गायफैनो हागोन आरो बिदिनो गायखांनायनि उनाव नोंथाङा बै गायनायनि उनाव। दै सारबाय थानांगोन आरो जाहाथे बिफाङा मोजाङै दै मोननानै रोदा सुनो हायो। बिदिनो दै सारै सारै। जेनेबा जिबा सानसो जायो नैजि सानसो जायो बियो द जेनेबा गाव हारसिंनो। मा होनो दै दै बोनो हानाय महराव फैगोन आरो। बेनिफ्राय जेब्ला बे दै बोनो हानाय महराव फैयो अब्ला नोंथाङा दैखौ बिफांनि। गुदियाव होनो नांला आरो बै समाव नोंथाङा दैखौ मायाव होनो नांगोन जे आलि खोयोब्लादि गेजेराव दलहा थायोना। बै दलायाव नोंथाङा दैखौ होनो नांगोन आरो जाहाथे रोदानि गेजेरजों। बे बारलु बिफाङा दैखौ बोनो हायो। बिदिनो एसे देरस्लां जाबा नों बिथाङा जे मा होनो देरनायनि एसे गब्ल'नायनि हासारफोर होनो नांगोन आरो। जाहाथे बिफाङा मोजांसे हेरा जाबोयो बिदिनो। जोङो बिबार बारोब्ला बिबारनि मुलि होनो नांगोन बिबाराव। जाहाथे एम्फौफोरा सुवा एम सुयोब्ला बिबारा गाज्रि जायो बेनि थाखाय जोङो। एम्फौनि मुलि सारनांगोन आरो बिबार बारनाय टाइमाव। बिदिनो जोङो बिबार बारनाय टाइमावनो बिफांखौ माखासे जोथोन लानांगौ जायो जेरै बिफाङा। बांद्राय फिथाइ थायोब्लाथाय बा बिबार बारोब्लाथाय बिफाङा। गिलिर अजन जानानै बायलाबायायनो नागिरो बेनिखायनो जोङो बिफांखौ। बायनो हायि बायदि गुनाफोरजों खाबथानानै बेराफोर गायनानै होनो नांगौ आरो जाहाथे बिफाङा बाया। बिदिनो फिथाइ थायोब्ला नोंथाङा मोजाङै आबार लानांगोन। हाग्राफोर रज'योब्ला नोंथाङा सेर सेराव हाग्रा रज'योब्ला नोंथाङा। फुनानै होनो नांगोन आरो जाहाथे बै हाग्राया नोंनि सोरगिदिं बानलुनि बिफां। नि सोरगिदिं थानाय हासारफोरखौ बे नाङै हाग्राफोरा बोनानै लानो हाया। बेनि थाखाय नोंथाङा हाग्राखौ सम सम फुबाय थानांगोन आरो। आरो बिदिनो जोङो गेजेर गेजेर दैबो होनो नांगोन जाहाथे बिफाङा नांगौ बिफांनि दैखौ मोननो हायो। आरो फिथाइया थायोब्ला नोंथाङा बै फिथाइखौ मोजां आबाद लादो। जेरै जोङो बुंनो हायो सोरगिदिं सोरगिदिं नोंथाङा फेनसिं बा मुसारि सोंनो नांगोन जाहाथे मोसौ बोरमाफोरा बेयाव हाबनो हाया आरो। फिथाइखौ नोंथाङा खानाय समाव मोजाङै खानो नांगोन जाहाथे बिफांफोरा बायनो बायनो हाया। बिदिनो जोङो फिथाइफोरखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो साप्लाय हरनो हायो। आरो जायगानि मार्केटफोरावबो फाननो हायो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव साप्लााय हरोब्लाबो। बांसिन मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो जेरै जोङो बुंनो हायो नागालेण्ड अरुणाचल बायदियाव जोङो साप्लाय हरो आरो जेराव जोङो बांसिन मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो नोंथाङा जायगायाव फानोब्ला गोबां बिबांनि बानलुखौथ' नोंथाङा जायगायाव एसे गोब्राब फानख'नो हाया नालाय बेखायनो जोङो गोजान गोजानाव साप्लाय हरोब्ला मोजां जायो आरो बिदिनो जोङो बानलु आबादजों मा होनो मोजां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। गुबुन आबादफोरनि बायदि बानलु आबादावबो मा होनो रां आरजिनो हायो। दा बिदिनो बोथोर लायै बोथोर बानलु आबादखौ जोङो मावनानै जानो हायो। जोंहा नोंथां जि आं नोंथांनो फोरमायलांबाय बानलु आबादखौ बोरै मावो। जोंहा समबो जाबाय नोंथां नङा होमबा? औ औ दोनजासिगोन नामा होनदों नोंथां औ दे दे उन समाव रायलायगोन।
औ नोंथां।